हेलौ नोंथां। खोनादों ना।
हेलौ। औ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनादों ना। औ खोनादों नोंथां। औ मा खालामबाय दं नोंथाङालाय।
आं जिद।
द नोंथां अ आंबो ओरैनो। जिरायनानै दङ आरो नोंथांजों मोनसे खोथा। खोथा सावरायनाय होननानैसो कल खालामदोंमोन आङो।
अ अ सावरायजागोन नोंथां औ औ।
बे। आं। सावरायनानै जेनेबा जौनि बागै आरो नोंथां।
औ
औ बे ओ जेनेबा जौ जौखो जोङो लोंबोला माबादि जोंनि देहायाव खहा जायो बा माबादि माने ओ मा हेल्प खालामो जौआ जोंनि देहायाव बेखौ माने नोंथाङा मि थिगौ नामा
अ इदिथ' माने जिखिनि मोनथिगौ आं बेखिनिखौ बुंना होनोसै आरो
औ नों थां औ
जौआथ' जोंनि थाखाय मा होनो जोंनि देहानि थाखाय माने मोजां नङा एखेबारे मोजां नङा होननानै मिथिखायो माने गासिबो माने जों बुहुद खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो जौनिफ्राय देहानि देहानि गासिबो माने अंग'आनो माने बांद्राय जौ लोंबाबो माने गाज्रि जायो माने सिंनि जिखिनि देहानि माबा बेफोर गाज्रि जाजोबो आरो
औ
गासिबो डेमेज जाजोबो माने गाज्रि जाजो बो आरो बिनि उनावहाय जा न' खरनि प्रब्लेमाबो जायो जौ जौनि था खायनो जायो खायफा न'खराव माने ओरैबायदि जौजों दङ माने जौ नङाबानो थाना हाया न'खर बिदि दं आरो माने जोंनि मे गनजोंनो नुबोबाय गोदोनिफ्रायनो माने बुलाय सोलाय माने माने बि सासेखौ सासे बुजिया माने जौ लोंनानै माने गावखौनो गि दिरबादिस साननानै लायो माने बाथ माने खोथा बाथ थ्राफोरखौबो माने मोजां बुङा माने गासिबो बेफोरो जौनि थाखायनो होनजायो आरो ना माने जौ लोङाबाथ' ओरैनो मानसिफोरा खायसे मानसिफोरा जौ लोङाबाथ' ओरैनो मोजाङानो खिन्थु लोंखांनायनि उनाव मानसि फोरा बिदिनो जायो आ रो ना रावखौबो सिनाय ना बिनानाव ना बिसि फिसा ना बिमा बिफा सिनायलायो आरो ना जौआ माने जोंनि देहानि थाखाय मोजां मोजां नङा आरो बेफोरबायदि
औ बेे
बुंनो हागोन नामा होमबा
औ नोंथां बे जौवा जोंनि बे जौ जौ लोंबा जोंनि देहायाव मा मा खहा जायो बेखिनिखौ आं एसे खोन्थानोसै आरो नोंथांनो
ओ
बे जौ लोंबोलाथाय माने ओरै आरो जेनेबा गोदोनिफा गोदोनि सुबुंफोरनि खुगानिफाय बिदि खोनानो मोनदों आरो नोंथां जेरैहाय बे मा होनो ओ जेनबा जोंनि गोदोनि सुबुंफो जेनबा जोंनि सुबुंफोराथ' आबाद मावनाय माबा मावनाय बिदियाव माने जोबोर मेङोना बे मेंनानै फैबोला माथो जौखौ कापसे लोंनो मोनबोला ओ माने मेंगानाय मोनो होननानै आं खोनानाय मोनदो आरो नोंथां जाना हागौ खस्थ' मावनाय फोरनि थाखाय बेखिनिया मेंगानायनि माने मुलिबो जानो हागौ। आरो जेनेबा ख खहा होनबोलाथ' माने जौ लोंनानै गोबां खहा जायो जेरै नोंथाङा दानि बुंनाय बायसा जौ लोंना फैनानैहाय ओ न'आव माने दुम दाखा खालामग्रा सुबुंबो दङथ' बिदि खालामनानै जेनेबा निजिनि गथ' गथायनि फरिनायनि फारसे जेबो मिथिला बिदिनो दुमदाखाल खालामनोसै गथ'नि फरिनाया बिदिनो गाज्रि जालांनोसै आरो रावखौबो सि सिनायला बिदिनो नांलाय ख खमलाय जानोसै बेफोरथ' माने जोबोद माने आबहावा ओ माने आबहावा गुबुंले खालामनाय बायदियानो जाहैबाय नङासै होबा मोनसे ओ बिदियाथ' जोबोर गाज्रि अबस्था आरो बे बांद्राय जौ लोंबोलाथाय मा जायो ओमफाय जोंनि सुबुंनि बे लिभारफोराबो जेनबा फेटि लिभार जायो आरो किडनिफोराबो डेमेज जायो। बिदिनो किदनिफोर देमेज जाबा थ' आरो जेनेबा आय थें आखाइ बुबाय दै जमा जाबाय बिदिनो माने आखाइ मावलाबाय नाय आरो बांद्राय लोंग्रा सुब सुबुङा लोंनो मोनाबाथाय बिदिखौ नुनो मोनदो आ रो आं नोंथां औ आरो जेनेबा जौखौ माबायदि बानायो नोंथाङा मि थिगौ नामा?
ओरैनोथ' जोङो न'आव बानायनायखौथ' मिथिगौ।
औ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा माबायसा
फास्टावनो जोङो माने जौ संनो गोनांबा माइरंखौ सुनानै संग्रोना लानांगौ। बेनि उनाव एमाव खौ उनाव गुसु जानायनि उनाव एमावखौ फुननानै फुननानै दोननां गौ आरो माने मोनसे ओ जेनेबा प्लास्टिकफोराव जै माइरं माने ओंखाम जानायखौ बेखौ मानानै फो मानो गुसु खालामनानै ओमफ्राय उनावहाय गुसु जाखांनायनि उनाव गुसु जाखांनायनि उनाव एमावखौ होनानै माबायाव थौफोराव नङाबा बालथिं फोराव सोना दोननानै साननै सानथामसो दोननां गौ आरो माने रेबनो थाखाय रोसि गजासिम। खोनादों ना नोंथां? ओ दोननानै उनावहाय मा होनो जेब्लानाखिसि रोसि गगोन अब्ला जेनेबा माने दै होनानै साननैफोर दोननानै ओमफ्राय आरो
औ।
दुंनाय मा होनो दुं ओ मा होनो सेरेबखावनो थाखाय माने बेथ' थौआव गिदिरावथ' थाखाबाय दै सोमनानै दोननाय जौरोसिया ओमफ्राय गेजेरावहाय बे माबाखौ होनांगौ आरो सफ्लंनायखौ। थाइलि ना मा होनो थायला नाम बेखौ खोनानै ओमफ्राय उनावहाय ओ मोनसे थौ फिसा अ' सायाव होनांगौ आरो ओमफ्रायो पाइप लगायना होनांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय दुंग्रायावहाय फसरनाय जायो आरो जेनेबा दुंग्रा बा बथलावहाय फसरनाय जायो आरो ओमफ्राय जेनेबा लेरथेनानै होनांगौ ओयो ओमाय उनावहाय ओइ ओमफ्राय सेरेब होननानै गोरोबना मिथिया आरो जोंनिखै सेरेब होननानै बेखौ जौखौ औ जौ गोरान होनना मिथिया आरो जोंनि बे ओमफ्राय बेखौ मा होन दैया दुंबा फ्राय आरो बेलेग दै होनानै होनांगौ दै गुसुखौै बिखौ बोखारनानै ओमफ्राय बिदिनो आरो सेरेपखौ बिदिनो बानायनाय जायो जायो ओमफ्राय
औ नोंथाङालाय बे जौ गोरान बखौ लोंफेरा लोंफेराखै?
जौ गोदानखौ ओरैनो आङो माबा खर्मफोर जाबाथाय फुजाफोर जाबाथाय लोंनाय जाया बैसागो मागो बिदियाव माब्लाबा आरो इसे
औ औ माबायदि मोनो नोंथाङा लोंनानै
माबायदि होनगोन मुलि बायदिनो होनजागोन सेरि मुलि बुु मा होनगोनथाय जानो बायोना बिदिखौबो जेनेबा लोंफेरना मोनि बोरैबा मोनो आरो जेनेबा बेलेग नाङो आरो माने मोजां नाङा माने लोंबानो नाथाय माने ओमफफ्राय बिदि लोंनोबो हाया ओमफ्रायसे एसेल' लोंनो हायो आरो
जेनोबा नोंथांनि बुंनाय बादिब्ला बे माने जौया ओ जेनोबा जौखौ लोंनानै जेनोबा जों मोजां नाङा आरो ना?
ओहो।
जेनोबा गोथाव बुस्थु नङा होननानै बुंजायो आरो ना?
औ।
औ।
गोरा होननानै बुंजायो आरो माने बे गोरा बुस्थु होननानै बुंजायो आरो माने लोंबाथाय माने बोरैबा खामनाय बायदि मोनो आरो गाव खौनो माने देहा सिङाव बिदि मोनो।
बिदिब्ला आं खोन्थानोसै नोंथां औ जोंनि जोंनि सोलावबा जोंनि न'खराव माबायदि सौगो आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आरो ना।
औ।
बे जोङो जौखौ बानायनोबाथ' जोंनो फार्स्टआवनो जेनेबा माइरं नांग्रोबाय
अ।
ओ फार्स्टआवनो माइरंखौ लाबाय लानानै ओ खान्थायाव सोबाय सोनानै बिदिनो दै एसे ओ माने दै जेसांखिनि नांगौ बेखिनिखौ होनानै ओंखाम रखोम संग्रोनांबाय आरो नोंथां।
औ।
बे ओंखाम संनायनि उनावहाय ओ ओंखाम संनायनि उनाव ओंखाम मोनखांनायनि उनाव जोङो प्लास्टिक मोनसेयाव बे ओंखामखौहाय जोङो फेन्नानै लाग्रोनांबाय आरो गुसु खालामनो खारने। अ इनिफ्राय उनाव, खोनादों नों थां? अ। ओमफ्राय गुसु जा बोलाथाय बे एमावखौ जोङो गुन्दै गुन्दै खालामनानै माने दे देख्रेबग्रोना लानांगौ आरो जेनेबा देख्रेबखांना लाना नैहाय बेखौ ओ। माने ओंखामनि सायाव फोनबाय फोननानै एसे लगायबाय लगायनानैहाय बेखौ जोङो सान्था बा बाल्थिंफोराव सोनानै दोनबाय आरो दोननानै ओ
औ।
बिखौ जोमखांनायनि उनावहाय सानबा सयदिनसो थानानैहाय जोङो माने बेखौ जुमाय गुफुरखौ लोंजासिगोन आरो नोंथां। औ औ बे जुमाय गुफुरखौ लोंजासिगोन बेनिफ्राय आरो सेरब माने जौ गोरान बानायनोबाथ' बे दानि नोंथां होननाय बदिनो आरो जेनेबा बे